हेलौ
हेलौ
औ नोंथां।
नोंथां खोनादों ना ओ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं औ नोङोनो खालामगासि नोंथां लायो अ ओ गिबि गिबियावनो गोजोन हर गोजोन हरनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय नोंथां।
गाहाम हामलायनाय थाबाय
औ दायो नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो दान्दिसे सम जे गोदो गोदा जे फरायसाफोरनि गथ'फोरनि बबायदि गोरोबलायै दङ। बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां
ओ दे नोंथाङा सावरायजागोन
बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम फोरमायथिहरग्रोनोसै गोदो गोद नि जे फरायसाफोरनि फरायनाय बिनि सायावनो नङा होनबा नोथों
औ दे
दा गोदो गोदायनि जि फरायसाफोरनि जि फरायनाय होमबा जोङो ओरैबायदि माने नुहुरो बा जोङो मोनबोदों दानिजों गोदोनिजों गोबां जोङो फारागथिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दानि मुगायावथ' जोङो लाइन मोनबाय। दिनै गरम जायोब्ला जोङो गुसु खालामनो हानाय जोंहा ओ ओंखारबाय दिनै बे बिगियानआरि आदब नि दिहुननाय जिथुनेखि जोङो गरम जायोब्ला दिनै गुसु देहाखौ लानानै फरायनो हानाय बेफोरबायदि आरो दिनै लाइट ओंखारबाय इलेक्ट्रिक जाय मोब्लिब गोहो बेफोरनि दारै गोबां जोङो माने जौगाबोबाय आरो। नाथाय गोदो गोदायनिखो सान्नो थाङोब्ला गोदो गोदायनि जिथुनिखि फरायसाफोरनि फरायनाय बै फरायनायाथ' आरो दानि बायदि लाइट गैयामोन जायनि दारै जायनि था जायनि थाखाय गोदोनि फरायसाफोरा मा खालामोमोन जे पुर्निमा जुदि जानोसैब्ला एबा पुर्निमा हरसिम मा खालामोमोन पुर्निमा जाजासिमाव जे दारहा एबा बस्था बनानै सिलायावनो ओ लारि लारि फरायनायखौ जोङो न'खर न'खर नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। आरो जोङो जोंबो बुंनो थाङोब्ला आंबो गोदो बिदिनो फरायबोनो मोनदों। फोरजोंनो अखाफोरनि सोरांजोंहाय बिजाब फरायबोनो मोननाय जोङो नुनो मोनबोदों। आरो लोगोसे दानि बाददि लाइट गैयै जानायनि जाहोनाव गोदो गोदाय आरो माजों फरायनो गोनां जायोमोन होन बा जोङो बाथि जायखौ बाथि होननानै बुङो। केरासिन सोनानैहाय बेयाव फाथोनि जिथुनेखि दुरुं बै दुरुंखौ सोनानैहाय अरखौ सावनानै बे बाथिजोंहाय फरायनाय जायोमोन। जाय बाथिजों फरायनायनि जाहोनावनो फरायसाफोरनि जि खानाय सिगांनि खानायफोरा खामस्रेम लायोमोन आरो।
औ
औ बेबायदि जोङो नुनो मोनबोदों खामस्रेमलायनानै एखेबारे बिदिनो फरायसालियाव अखानायै माने लोगोफोरजों नुयोब्ला अब्ला लोगोफ्रा बुंलायनोसै आरो नोंथाङा दिनै मोनायाव गोबां फरायदों माथो खानाय खामस्रेम लायनाय होनलायनानै बुंलाय सोलायोमोन आरो माने बेनिफ्राय आरो लोगोसे बाथिनि अनगायै जोंहा बायनानै मोनोमोन जेरै लेन्थन होननानै बुङो। लेन्थनजोंबो फरायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों लेन्थनाबो बेनो जोङो बेयाव ग्लास जायखौ लेन्थन सिमि होननानै बुङो। मोनानाय लोगो लोगो सान हाबनाय लोगो लोगो मोसौ गलियाव मोसौखौ होसन खांनाय लोगो लोगो सिथ्रियाव दै एसे फिस्रोनानैहाय लेन्थनाव जि हरसे सुनायनि खोथा नालाय बेयाव जे हांगार नांनाय बे हांगारखौहाय साफा खालामनानै लगायनाय जायो आरो बेवहाय जेबो केरासिन सोनाय जायो बेनिफ्राय लगायनाय जायो आरो बेजोंबो माने गोदोनि फरायसा फरायसुलिफोरा माने बिजाबफोरखौ फरायबोदों आरो नोंथां।
औ।
ओमफ्राय गोदो गोदायनिथ' आरो आरो मख'जाथाव मोनसे जे जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि मोनसे दंमोन जे बे समाव जोबोद रंजाथाव आरो जोबोद सोमोनांथाव आथिखालाव बेबायदि जोङो नुनो मोनला। नाथाय गोदोनिखौ गोसोखांहरोबा जोबोद माने गोसो बोनो हाथाव होननानै जों साननो नांगोन। जेरै हिनजाव गोदान लायनो थाङोब्ला दिनै गुबुन दाबसे जायगायावहाय। गोजानब्लाबो बेयाव दानि बायदि गारि मथरजों थांनायखौ नुवामोन आरो गोदो। माने आथिंजोंहाय ज' ज'नो बेसेबांबा बुरजा लानानै बेमफा फाथि दामै दामै एखेबारे खर'आव लन्थन रुजुै रुजुैहाय लामा लामा थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो बेयाव जाय न'खरा खोनादों बैसोरो माने दान्दा होथेनानै बैराथिफोरनिफ्राय। ओ गय लाखि नानै जानाय बेफोरखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो नोंथां गोदोहाय बेबायदि गोदोनि फरायनायफोरखौ नायोब्ला जोबोद जोङो दानिजों आरो गोदोनिजों गोबां गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनसै। नाथाय आथिखालावथ' आरो जोङो बाथिफोरखौनो नुनो मोनलिया। दानि गथ'फोरनाव सोङोब्ला बिसोरो मा बुस्थु होननानैसो बुंसिगोन आरो बाथिखौ बिसोर सिनायनो नंला लेन्थनखौ बिसोर सिनायनाय नंला बेफोरबायदि आरो दा अनेक सोलायनायखौ जोङो नुबोदों आरो दा बिनि सायाव नोंथां नोंथाङा मा फोरमायथि होनो सानो जेनेबा गोदोनि जि फरायबोनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि आरो दानि जिथुनिखि फरायनाय बिनि सायाव माबायदि सोलायनाय नोंथाङा नु बुदोदां सासे दानि फरायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा थ' आंनो दानि बावैसो फोरमायलांबाय जे गोदोहाय माबायदि फरायोमोन नंङा होम्बा
औ
औ ओ नोंगौ बे थारैनो सैथो जे गोदोनि दिनावहाय जोङो बाथि लेन्थन बेफोरबायदिजों आंबो फरायबोनो मोनदों आ माने फ्राय जोङो बै समाव मोब्लिब मोब्लिब गैयिनि जाउनावहाय जोङो गोबां माने ओ खोमसि खोमलाव थानानै जे थ देरबोनाय बायदियानो होननानै बुंनो हायो जोङो ओ माने हरनि समाव जोंहा माने थोजासे बिबांनि सोरांखौ जों मोननो हाया बिनि जायनि थाखाय जोङो माने बाथिजों जुदि बिजाब फरायोब्लाबो जोंहा माने माब्लाबा समाव उन्दु लांसनोबा खानाय खाम जालायो नङा होमबा दानि बावैसो नोंथाङा फोरमायलांगोन औ बेबायदिनो माने गोबां जानायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो आरो लेन्थननि बागैबो नों -था फोरमायलांदों बेबायदिनो माने जोंहा बै समाव मोब्लिबनि थाखाय मोब्लिबाथ' जोंनियाव गैखायानो खामोन आरो बेफोर आथिखाल मुगानि बायदि मोब्लिबनि अनगायैबो गोबां माने ओ मोब्लिबनि अनगायैबो गुबुन गुबुन स्कलार सिसतेम फोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा आथिखालाव माने -मो मोब्लिबा थाङोब्लाबो जोंहा माने ओ माने जेबो माने प्रब्लेमखौनो जोङो नुनो मोन ना आरो। गोबां सोलायनाय फैदों आरो नोंथाङा फोरमायदोंमोन जे अखा फोरनि स्रांजों जेब्ला पुर्निमा जा जायो अब्ला बे अखाफोरनि सोलायजों सिथ्लायाव दारहाया दारहा बनानै फरायोमोन होन्दों नङा
औ औ नोंथां
औ नंगौ बेबायदिनो बै समाव मोब्लिब गैयै समाव जेराव जोङो फांखा बोस सालायनो थाखाय जोंहा खाबु गैयामोन बै समाव माने जेब्ला जोङो दारहायाव बिजाब फरायो अब्ला जों जोंहा जोंनि ओ- बिमा बिफाफोराहाय जोंनो बा आबै आबौमोना गिसिब सिबनानै होयो मोन ओ- जिहेथु जोङो ओ- अखाफोरनि सोरांजों फरायबाय नङा होमबा आ आरो बाथिजों फरायोब्लाथ' जोंहा गिसिबबो सिबनो हाया मानोना बियो गोमोरो नङा होमबा औ दायो माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव गोबां माने बैफोरो जौगाबोनायनि जाउनावहाय मोब्लिब ओ- गंसे न'आवनो ओ- जेनेबा मोनसे खथायावनो जोङो मोननै मोनथाम लाइटफोरखौ लागायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो फारसेथिं जोंहा थाबाय फांखा माने गरम बोथोरब्लाबो जोंहा माने बैफोर जेंनाजों मोगा- मोगि जानांगौनि गोनांथियानो गैला जे माने जों औ गोबां सुबिदाया जानानै फैबाय आरो आरो ओ जोङो नुनो मोनो गोदो गोदायनि दिनावहाय माने फरायसालि फोराबो जोंहा न'सुंसे खाथिफोरावनो बेफोरबायदि आथिखाल मुगानि बायदि जोङो फरायसालिखौ मोननो थाङामोन ओ जुदि गंसे फरायसालियाव थांनांगौ जायोब्ला बेवहाय जोङो गामि दरनै दरथाम बिदिनो हाग्रा गुदुं बारलांनानै सो- जोङो गंसे फरायसालियाव फरायहैनांगौ जायोमोन आरो आरो आथिखाल मुग- खुगानि बायदि गोबां माने फरायसालिफोराव देक्स बेन्स बेफोरनि सुबिदाखौ जोङो माने मोननो थाङामोन आरो बै समावहाय जायनि थाखाय जोङो बस्था लानानै थांफानांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ- नंगौ
ना- नाथाय आथिखालावथ' गोबां स्कुलफोरावबो जोंहा फेन डेस्क बेन्स गासैबो माने थाखाजोबसै होननानै बुंनो हायो बेबायदिनो गोदो गोदायथ' भेन्सार स्कुल होननायसो दङमोन नङा नोंथां औ आथिखालाव सरखारि आरो प्राइभेट स्कुलफोरानो जोंहा गोबां माने ओ- माने एभेइलेबल आरो नोंङो बबे गंसे फरायसालिखौ साबसिन मोनो बेवहायनो नोङो बुं थिसननो हायो आरो माने जो बबे मोनसे फरायसालिनिफ्राय फरायोब्ला माने मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन बैफोर सुबिदाखौ नायै नायै नायनानै जोङो माने मुं थिसनहैनानै मुं थिसनहैनो हानाय ओ सुबिदाखौ जोङो मोननो हानाय जाबाय आरो आथिखालनि मुगायावहाय। बेनिखायनो माने बैफोर गासै थासारिखौ जोङो दिनैनि मुगायाव सोलायबोदों होननानै जोङो नायहरोब्ला नुनो मोन आरो बैफोर सोलायनाया जोंनि थाखाय मोजांबो जानानै फैदों बेनिखायनो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो आथिखालाव फरायसाफोराबो माने ओ मोजाङा गोबां मोजां मोजां ओ जौ खोन्दो लानानै पास खालामनायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ।
औ।
औ। दा जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय बिदिबा नोंथां। दा नोंथांजों गोदो गोदायनि आरो दानि जि फरायनाय फरायसा फोरनि बिनि सायाव सावरायनानै आङो जोबोद बाथ्रा गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां बाथ्राफोर आं नोंथांनि फ्राय मिथिनोबो मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ बिदिब्ला जोङो बे सावरायनाय आयदाखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ औ दे नोंथां औ दे।